हेलौ
बाव नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि ना दायो।
औ फ्रि नोंथां
ओं आङो मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांनो फनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ फोरमाय जायो।
ओं बे आयदायानो जाहैबाय माने जोङो औवा औवाखौ जोङो संसार जानायाव गोदोनिफ्रायनो मा मा मा खामानियाव बाहायबोदों बा दासिमबो मा मा खामानियाव जों बाहायगासिनो बे औवाया जोंनि माबायदि मैल्य गोनां मोनसे ओ बुस्थु बेखौ जोङो सावरायनोसै होननानै नोंथांनो आं फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औवा
ओं औवानि बागै औ
औवा औवाया दा जोंनि बे आसामाव गोबां दिहुनजायो। ओ ओ बुहुम बुहुमावनो जों ओ माने हादोरावनो बे आसाम रायजोआनो जोंनि औवानि थाखाय मुंदांखा होनजायो दा बे औवायाव गोबां खामानियाव बाहायजायो आरो जेरैबा बहि बिजा ओं लेखा बिलाइ पेपार बायदिसिना दिहुननायाबो जों बाहायजायो आरो लोगोसे जोंनि बे ओनसोलफोराव जेसेबां न' बां लुनाय बन खालामनाय बायदिसिना मुवा मुवा बानायनायफोराव जोंहा गोबाङै मैखोमै बाहागो लायो आरो जेरै न' फोराव बन गैयाब्लाबो जों बाहायो न' खानायावब्लाबो जों औवाखौ नांगौ। आरो गोबां जग्रा मुवा बानायनोब्लाबो औवाखोनांगौ बिल्डिंफोर बानायनोब्लाबो औवाखौ नांगौ जायो बेबायदिनो जों आरो औवा फोरखौ जोङो गायनानै बागान बानायनानै औवाखौ गुबुन रायजोसिम बा गुबुन हादोरसिम सिम जोङो फानहरनानै रांबो खामायनो हानाय जायो आरो जों बेखौ खालामनो हायो आरो आबाद महरैबो जों बेखौ मावनो हायो बा बेखौ फालांगि हिसाबैबो जों बाहायनो हायो आरो बे दा नोंथां थिं बेबायदि औवाखौ बेबायदि मा खामानियाव बाहायनाय बा औवाखौ मा मा बाह हाबाफोराव बाहायनायफोरखौ नुनो मोनदों नोंसोर नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव आरो
औ नंगौ नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जों माने खोनानो मोनदों जे लेखा बा बहिजों जे खौ लिरो बेखौ बानायो बा बेजों
औ औ
औवाजों बेखौ बानायो होननानै खोनानो मोन्दों आङो नुफेराखै आरो नुनायालाय
औ औ
ओमफ्रायो बेजों लोगोसे जोङो बाउण्डारि बेरा होनाय न'आव ओमफ्राय न'नि बेरा बा जि लामग्रा दान्दानिफ्राय लानानै जोङो माइरं जावग्रा दाला ओमफ्रायायो माइरं सालिग्रा सान्द्रि माइ दोनग्रा बाख्रि जेबो लुयो आरो दुलि धारा सान्देंगा ओमफ्राय आरो ना हमनो थाखाय जों बाहायो जे जेखाइ खबाइ बेफोरखौ जोङो गोबां औवाजोंनो हेबजोबो आरो।
औ नंगौ नोंथां
औ औवाया नो बिथथाङा होनलांनाय बायदिनो मोनसे मैल' गोनां माने हाग्रा बा बेन्दों होननांसिगोन बेखौ दंफां गोलैया नालाय
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरजों गोबां जों बर'फोरनिल' नङा बेयो नोंथां होनलांनाय बायदिनो जोंनि आसामावनो गासै खामानियावनो बाहायजानाय मोनसे औवा बेयो
औ औ औ
जोङो न' लुनोबाबो बेराफोर थानोबाबो खामि खुन्था जों औवाजोंनो गोदो बांसिनानो न'ा औवानिनो मोन दा जोङो नोगोर सोहोरफोराव गोबां मुहिगोनां मुहिगोनां गोजौ गोजौ बिल्डिंफोरखौ जोङो इटानि बा पाक्कानि नुनो मोनसै गोदोयो माने जोङो गामियाव रायजो जानाय समाव औवाजोंनो न'खौ लुनानै थायोमोन बा उन्दुग्रा बैसां बिथाङाबो जोंना औवानि जायोमोन। जों जिरायग्राबो औवानि बानायना लायोमोन। औ मुराफोर बा बेरेंसिफोर बायदि बिदि जोङो बेखौनो आथिं बायदि गायनानै ओमफ्राय बेहायनो जिरायग्रा औवाजों हेबनानै जोङो जिरायोमोन। दाबो जोङो जिरायनायखौ नुनो मोनो।
औ
औ ओमफ्राय आरो औवायाव गोरलै गाजा ओंखारो नै दा दैलां बोथोराव जोबोद खमोन। जोङो बेखौ मैगं हिसाबैबो जायो। औवा गाजा होनो औवा मेवाइ बेखौ अ नला अनला दाउ मेवा बे औवा मेवा बे जों जानाय जायो आरो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो बेयो बे औवानिफ्राय जोङो औवानि आरो माइरं गुन्दैजों खालामनाय मोनसे ओंख्रि आरो
औ नोंथां औ औ
जोङो गोबां रोखोमाव औवाखौ बेबायदिनो बाहायो जोंनि। बर'फोराल' नङा गासैबो दहायसो आं मख'लांखांबाय आरोबाव नोंथाङा औवानि सोमोन्दै मा मा होनबावनो लुबैदों फोरमायनो
दा औ औ नोंथां बुंनाय बायदियानो बेबायदि जोङो औवाजों बायदिसिनाथ' मावनायनि अनगायैबो जोङो दैथायहरनायनि गुबुन रायजोफोराव दैथायहरनायनि अनगायैबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै जों गामि ओनसोलफोराव गोबां औवानि नोंथां बुंनाय बायदि जेरै जेखाइ खबाइ सान्द्रि दाला बायदिसिना हनानै रां रुफाफोरखौ जों गोबां खामायनाय नुगासिनो आरो। बेबायदिनो आरो गुबुन फालांगि खालामनो थाखाय आरो औवाखौ बायदिसिना गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बायदिसिना दा खामानियाव आगजु महरै बाहायनो थाखाय बेखौ गोबां बायनानै लांफैनाय बा फानहरनाय नुनो मोनगासिनो आरो जोंनि बे ओनसोल खिनियाव गोबां बेयो बेसेन गोसा मुवा हिसाबै दा बाहायजागासिनो आरो दासान्दि जोंनि बे ओनसोलफोराव आरो बेखिनि
नोंथांनिसिम बे बेफोरबायदि फालांगिफोर औवाफोरखौ बायनाय बा फानहरनाय बा लाबोनाय नुनो मोनो ना मोना नोंथांनि ओनसोलाव
औ मोनो नोंथां माने नै जोंनि गा गामियाव जालाय ओमफफ्राय सोहोराव औवाया गैया जेनेबा न' मोनसे लुनो थाखाय नोङो पाखानि न' लुगोनबाबो सात धालाय होगोनबाबो बेहाय औवाजोंसो सुं खिथानानै होगोन नालाय बेफोरबायदियाव गोबां मानसिफोरा माने औवाखौ बायो बेफोराव माने जोंनि बर' फोर बा बेलेग हारिफोराबाबो औवानि बागान बारि थानायफोरा माने औवानि फालांगिजों रांखौ आरजिनायखौ नुयो बायलाय फानलाय खालामनायखौ नुयो। ओं औवा थसेयाव जोंनिथिं दायो सेजौ नैजि रां
औ औ।
राङै फानो आरो
औ।
औ सेजौ नैजि ओमफ्राय बिदिनो गोबां बारा एसां जानो गैयै मानसि फोर जाय आखाइनि खामानि रोङो दाला सान्द्रि‌ओ अखा सेन बेफोरखौ हेबनानै फाननायखौ नुयो आरो। बेफोरजोंनो मोनसे गावनि संख्रि बानलु जानो थाखाय ओंखारो होननानै मानसिफोरा जाय आखाइनि हाबाखौ रोङो बेसोरो माने बानायनानै जोंनिथिं फानफैयो।
औ औ औ नंगौ नोंथां नंथारगौ।
औ। नोंसोरनिथिंबो बा नोंथाङाबो बेफोरबायदि आखाइनि हाबा औवाजों माबा मोनसे बानायनो रोङो नामा?
न नंथारगौ जोंनि गामियावबो बे बेबायदिनो सेन ना साग्रा सेन बानायो। खबाय बेबायदि दाला सान्द्रिफोरखौ ओ दिहुननानै बे औवानि राय दिहुननानै जोङो गोबां बोराय बा बुरैफोराबो हेबो हेबोै लामाफोराव हेबनानै गावनि थाव संख्रिनि खरसाफोरखौ न'नि बा न' न'खौ सामलायनो थाखाय जि गोनां जानाय बा गोनां जानाय जिखिनि फैसा बेफोरखौ ओ खामायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो।
अ औ।
औ औ।
बिदिनो औवा सिङाव जोङो जिरायनानै आरो गोजोन थाजिम थान्दा मोनसे गरम बोथोर टाइमाव जोङो जिरायनानै थानो हायो औवानि सायहायाव माने बिराद थान्दा जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ बेबो मोनसे नंगौ नंथारगौ नंथारगौ।
औ निजोम जोङो जिरायनानै थानो हायो।
औ औवाया बेबायदि जोंनि थाखायल' नङा आरो गुबुन गुबुन जिब जुनारनि थाखायबो बियो थाग्रा खुलि होननानै बुंजागोन आरो नोंथां
ओं ओं नंगौ आरो औवा औ
औ नंगौ नोंथां बे औवाया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखायल' नङा बे गोबां जिब जुनार साया सायख्लुम होयो नङा होमबा बे आदारबो जागोन सोरबा जिब जुनारनि आदारबो जागोन सोरबा जिब जुनारनि थाग्रा खुलिबो जानो हायो जों सुबुं माहारिनि थाखाय साया साय लुमनि थाखायबो हेफाजाब होगोन बा जोंनि थाखाय अक्सिजेनबो जोंनो दिहुनन्नानै होनो हागौ आरो बेबायदि खामानि गोबां मावनो हायो औवाया
औ औ औवा बिलाइखौ खौनो जानानै थांना थानायखौ नुनो मोनो जोङो जिब जुनारफोरखौ औवा बिलाइखौबो जायोना बोरमा मोसौफोरा औ माखासे हाग्राफोरखौ जाय जा औ जाय जानानै थांना थायो बेफोरो माने औवा बिलाइफोरजोंबो उदैखौ बुंहैयो माने बिसोरो बिदिनो बे औवाया माने जोंनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय आरो जोङो बेखौ खौ गोमाहोआ दासिमावला माने एसे एनै औवाफोरा खोब गोमालांनो हमबाय थेवब्लाबो जोङो बेखौ गोमा होआलासेनो गालांनो हानायबा जोबोद मोजां जागौमोन आरो मानो होनलाय औवाया जेराव खामानि होयो जों औवाखौ एसेबां जोथोन लानांगौनि ओं गोनांथियानो गैया जोङो एसे थसे गायना होबानो माने बेयो जोब बोर बोसोरै बोसोर बोसोरै बोसोर बारायलांबाय थायो आरो हारसिंनो ओं फार्स्ट गाइ ओं
नंगौ
माने फास्ट गायनाय टाइमावल' बेखौ एसे जोथोन जोथोन लानांगौ जेनेबा बोरमा मोसौफोरनो जाहोनाङा
औ नंगौ नोंथां
होमबानो बेयो हारसिंनो जोबोद बारायलाङो आरो बेनिफ्राय जोङो माखासे रां मुलामफा फाजों सावरायलांनाय बायदिनो खाम ओ एसे फालांगिफोरबायदि खालामनो हायो बा न'आवबो गोबां बाहायनो हायो जोङो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां होमबा औ जोङो बे बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ नंगौ नोंथां सम होनायनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर थाबाय
औ गोजोन्थों नोंथां